हाल'
औ नोंथां खोनादों
आदसा बिथाङा मा खालायदों दा?
दा नोंथां आं बिदिनो फुंनि जलफान जाखांनानै बिदिनो दङ दंनाया।
आदसा दसे सम फ्रि नामा नोङो?
औ दा फ्रियाथ' फ्रिमोन औ
ओ ओम माने बिथांजों दसे सम सावरायलायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन।
औ नोंथाङाबा मा खोथायाव सावरायलायनो होननानै फन हरदोंमोन दायो?
आं माने मोनसे टपिक लाना फैदों आंनि टपिकआनो जाहैदों जों जायगा बाव अबे जायगा मानि थाखाय फेमस बा नामजादा आरो मानि थाखाय माने मानसिफोरा बेरायनो फैयो बा मोजां होननानै बुंजायो बेनि थाखाय माने जायगानिबो जों सावरायलायनो सानो आरो एखौनो
औ दा होमबाथ' आं बिदिबा नोंथांसेयाव आंनि एसे एनै मिथिनायफोरखौ जायगाफोरखौ आं फोरमायनो सानदों जे खौ आं माने थांनोबो गोसो आरो थांखांबायबो बेफोरबायदि आरो दा आं सेथियावनो बिदिबाथाय बुंनो सानो आं जोंनिनो नर्थ इस्टआवनो थानाय माखासे जायगाफोरनि सायाव आं नोंनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों जेरैहाय जोंना दङ आसाम दङ जोंनि नो मेघालया दङ आरो खाथिनिनो आरो अरुणाचल दङ बेफोरनि बागै आं एसे सावरायनो होननानै नोंथांजोंहाय माने खोन्थानो होननानै सानबाय आरो दा आं सेथियावनो जेनेबा आंनि गोसोआव मा हाबनानै दं बेखौ फोरमायनो सानदों बे जायगायानो जाहैबाय मेघालया आरोना दा जों मेघालया मान थाखाय नामजादा होनोबा मेघालयाथ' जोंहा गोबां बिदिनो माने मा होनोमोनलाय जरना माबा माबि दङ गिदिर गिदिरनो हाजो हायेन बेफोरनि सा थाखायबो गोबां माने नामजादा जोंनिनो खाथिनिनो मेघालया दा फार्स्टआवनो बुंनो थाङोबा झरनानि थाखायबो फेमास आरो इदिनो झरना माने वाटारफल गोबां बेलेग बेलेग माने झरना दङ जोंहा मेघालयआव जेरै- हमनानै ला जोंहा सेभेन सिस्टार्स फल दङ। पि पि फल्स दङ बिदिनो बायदि बायदि बेलेक बेलेग दंबायो आं माने एसोर मोननै बो एसे मोनथियो दा जों खोनानाय बायदिबाथ' जोंनि मेघालयआवनो गुबुन जायगाफोरनिबो नि मेघालयआव बांसिन माने अखा हानाय जों नुनो मोनो आरो ओंखायनो ओजोंहाय गोबां बि इदिनो झरना माबा माबि गिदिर गिदिर जों नुनो मोनो। जों बेरायनो थाखाय जायगाया गोबां मोजां जों माने सिनारिफोर नायनो थाखायब्ला
बिसोरखौ सान्थि खालामनो थाखाय होजोंनि मानो होनबा जायगाल' नङा मानसि
फोराबो बिराद मोजां आरो होजोंनि जेरै- जोंनि रुलसफोरा रुलसफोरा बेेलेग जायो लामा सामा गारि गुरा सालायनायफ्राबो गोबां माने डिसिप्लिनाव थांनायखौ जों नुनो मोनो। दा मेघालयावहाय आं माने मोनसे जायगायावनो जेरै- हमनानै ला लाइटलुम दा होजोंनि बे बे लाइटलुम जायगाया ओरैबायदि समायना माने नोंथां थाङोब्ला जोङो एसे गोसोआव गोजोननाय मोनखायो माने जों बिनि सिनारिखौ नुयोब्ला मानसि जोंनि खर'फ्राव टेसन दङब्ला एफोरखौ नायोब्ला गोसोखौ मोनो आरो जोंनो माने मोनसे भिलेज दं आरो दा बे भिलेजआ खोनानायखौ मोनो आरो नोंथां दा ओंखायनो बेफोरबायदिखौ खोनानानै माने जोंनिनो गथै एसियानि साफासिन ओंखायनो आं माने बे आरो माने जेनेबा होजोंनि बे जायगाया मानि थाखाय थबां साफा बोरै फा सा-साफा लाखिनो हादों होजोंनि मानसिफ्रा आं बेखौ थांनानै माने गावनि
औ
माने होजोंनि मानसिफोरनि थानाया बोरै बोरै सोलिदों
माने बैसोर बिदि लाखै सोलोङोब्ला बिदिनो
औ।
एबा जों होनो हागोन जेरै जोंबो हागोन होननानै नोंथां आंनि साननाय बायदिबा।
औ औ नंगौ।
जों मेघालयल' नङा जोंनिनो आसाम जोंनि
बागान साहाफातनि थाखायबो जों गोबां नाम जादों मानो होन गथै जों नै दिनै बुहुमाव खोनानाय बायदि ओ आसामनिफ्रायनो साथि सु टुर पारसेन्टआ माने आसामावाहाय जों सापातनि माने माखासे जायगा काजिरङा बा बे मोनसे गं गोनां गानदाना बेखौहाय जोङो जोंनि आसामावनो नुनो मोनगोन बेफोरबायदि आरो। बेफोरनि थाखायनो जों नामजादा आरो बेल' मोनसे थाखाय आरो नामजारा दं जेरै हनानै ला
नामजादा मानो होन बे माने जारिमिन दंबोयो जोंहा। बे दैजोंहाय लानानै जोंनिनो गुथै मानसिफोरनि आरो आसामल' नङा जोंनिनो अरुणाचल अरुणाचल जायगायाव आं मोनसे जायगायाव थांनो गोसो जे जायगायानो जाहैबाय माने खाथियावनो सेरगाव बुङो आरो नोंथां। मानि थाखाय नामदा होनोबा हजों हाजो हाय बारहावाफोरा गोबां साफाखौ होननो जों खोनानो मोनदों आरो बिदिनो जेरै होजोंहाय जों मोनसे फिथाइखौ जों नुनो मोनो आफपेल फिथाइ ना? आफेल फिथाइ होजोंनिया बिराद नाम जादा बे सेरगाव होननायनिया ओंखायनो आं थांनानै खनसे नायैनो लुुबैदों बोरै गायो जोंनि जानाय फिथाइआ बोरै होननानै बे आपेल फिथाइ फोराहाय होननानै आरो नोंथां। दा बुंबाय थायोब्लाथ' गोबां खो था ओंखारो नाथाय आं एसिमावनो बुंनानै नोंथांखौबो एसे फोरमायजानो गोसो जाबाय आरो।
औ आंबो दा माने जाया होननायखाय आंबो मोननैसो गोसोआव दङ बे जायगाफोरनि आंबो माने थांनो बिराद गोसो आरो जेरै बिथाङा अरुणाचल होन्दोंना जों अरुणाचलाव मानो थाखाय नाम जादा? जोङो इण्डिया इण्डियायाव होनोबा माने फार्स्ट बे सानदुंखौ मोनोबा ओ राइजिं सानसाइन ना मा इदिखौ होनो आदा जों
औ।
माने एयाव जोङो फास्ट सानसाइनखौ नुनो मोनो माने जेराव सानदुङा इण्डियाआव फास्ट नांजेनो आरो। बेखौ बेनि थाखाय जोङो मिथिनो मोनोबा ओमफाय ओरै जायगाफोराव अरुणाचल जायगायाव जोङो हाजो हाजोया खाथि नालाय बे हिमालय हाजोजों बिनि माबा ओ नांजानाय बेनि थाखाय माने हाजोफ्राव बरफ थायो बा अबेबा हाजोयाव माने बिदिनो दंफां लाइफांफ्रा जों एसे हाजो हालानि दंफां लाइफांखौ नुनो मोनो जाहाथे बेवहाय बरफ जायगा जायो ओमफफ्राय जों थानोबो मोजां मोनो माने गुसु जायगा बेवहाय ओरैनो बार' मासाव नोङो आत मासोआव माने आथ मास नय मास माने गुसु जाना थाबा थागोन आरो ओमफाय ओरैनो माने खेब बारा खेथि जाया बेयावहाय औ खोनादों।
हेलौ
आंनिखौ खोनाहैयाखै हेलौ।
औ नोंथां दासो खोनाफैबाय दा खोनाफैबाय।
माने ओजों ओजों थानाय जायो थानायफोरा माने एसे बेलेग जायो जोंनि जों दा अबाव दं। जेराव दं बेनिखाय एसे बेलेग जायो मानो होनबा गोजां बोथोर ना। गोजां बोथोर बायदि मोनबाय थागोन नोङो जेरै सान्दुं थाबाबो गोजांनाय जागोनबा जोङो पिकनिक बेरायनो थाखाय मोजां आरो जायगाफ्राबो साफा होना मिथियो आरो जोङो गुसु जायगायावथ' जोङो बारा गरमा गरम गरम जायैखायनो माने जों खामानिफोर मावनोबो मोजां आरो माने गुसुबाबो खामानि फोरफोरखौ मावनो हायो आरो दैफोर दैफोर माबानो खस्थ' जायो आं बेखौ मिन्थिदों जेरावनाखि न'फोरावहाय दै दैसोय बेफोरखौ माने फिल्टार खालामबा दसे थाहाबनांगौ बा दै फुदुंनानैसो जों दुगैनो मोन दुगैनो हायो ओमफ्राय दै फुदङाबा जोङो दैखौ मोननो नागिरा मानो होनबा बेयाव बरफ जानानै थाजोबो नोंथां ओ दैफोरा आरो एदिनो आं मोननै मोनसे जायगा दंबावो आं मोनसे जायगाखौनो सिक्किम दथ' जोङोनि उया जोंनि नर्थ इस्टआव जोङो बिराद सिक्किम बेरायहैयो बेयावथ' जायगायाबो मोजां माने गुसुबो नङा गरमबो नङा जायगाया माने बांद्राय गुसु नोङा बांद्राय गरम जाया बाय जायगाफ्रा नायनो सिनारिफ्रा मोजां टाउन सहरफ्रा बिना साबसिन साब सिखन थायो। आरो मानसिफोरा इनो हाय बांसिन बेरायनो थांनायफोरखौ इनभाइट खालायो माने लिंहरो जे ओ गावसिनि कालचार बा बे मा होनो गावसिोरनि जानाय लोंनायफोरखौ नायजानो लुगैयो बा मानसिफोरजों
औ
मिलायनानै थायो बेलेग बाहेरानि मानसि थांबो मिलि जुलि थायो। बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो‌। आरो मेरला दं जोङो नर्टिसखौल' नङा नदिसआथ' मेरला दं आरो ओ मिज'राम दङ मिज'रामाथ' बहुत मोजां जायगा माने जेराव हाजो सायावनो जोङो ओ टाउन पेयारखौ मोननो हायो बा हाजो सा सा न' बिलडं नुजोबो आरो बेथ' बिराद माने हराव नायनो बिराद मोजां नुयो मानो होनबा हाजो सानिफ्राय नोङो सबनि न'खौ नुहुरगोन बा लाइटफोर जोंगोन हरफोराव बिदिनो आरो ओ बेफोराव माने हटेलफोराबो नों थानानै जानो जानो हागोन आरो माने बेरायनो थाखाय बहुत मोजां आरो इयाव आरो इयावहाय मिज'रामाव जों मोनसे रुलसखौ मोननो हायो मिथिनो हायो जेरै नोङो मिज'रामावहाय नोङो गारिफोर सालायनायाबो माने साब सिखन मोनसे लाइनाव सालायो आरो जोंनि मानसिफोरा बारा दावराव दावसि खालाया माने नांलाय खमलाय जाया आरो इसोर बुल बायदि सोलियोबाथाय सोलियो गावसोरनि जेराव ट्राफिक रुल होनोना जेरै इयाव माने गसोरनि एदम रुलानो रुल जाथारो आरो जेरै माने नोङो औ खोनागोन माने नोङो ट्राफिक रुल होननानै बिराद मानिय मान एसे दा ट्राफिक रुलखौ एसे बोरै मानियो होमबा फंनैसो बुंनो सानो जेरै बिसोर मोनसे लाइनाव थादोंबा माने मोनसेखौ बारस'आ बा बेयावहाय नोङो थांनानै बेलेग लामाजों थ थांसो माने मोनसे लामाजों थांगोन आराम थांगोन बा सोरखौबा गावसोरबो बारा बिदिनो माने मिलायनानै थाङा ओमफ्राय बेवहाय नोङो हरम दामनो हाया हरम जेरै फेम्फा होनोना जोङो गारि फेम्फा दामोना बेदिखौ दामनो मोना माने जों बेखौहाय दामबा माने नोङो रेसपेक्ट होनाय जाया होननानै मिथियो माने बेनि थाखाय इसोर दामा बेखौ नांगौबा इसोर गावसोरनो सायजागोन बा इसोर बेलेग सुबुङा सायजानानै होगोन माने मिलायनानै थागोन आरो बिसोर आरो जोंथ' बेलेग माने नर्थ इस्टनिखौथ' बिथाङाबो बुंखाबाय दा आंबो फंनैसो बुं दा जोङो आङो मोनसे जायगायाव बिराद माने जेरावनोखि जोंनि साइडनि मानसिफोरा बिराद खामानि मावहैयो। बेखौनो बुंनो सानो बेंगलर
औ
बेखौथ' माने बुहुत नामजादा मानो होनबा बे बेखौ जोङो खन बेलि होननानै मिथियो मानि थाखाय बेयाव जेरावनोखि जोङो कम्पिउटार बा गोरों गोरा मानसिफोरा बेवहाय खामानि बा इन्जिनियार सफ्टवेर इन्जिनियार बा इन्जिनियार डेभलपारफोरा जायनिखि गिदिर गिदिर खामानि प्रजेक्टफोरखौ लानानै मावो बेखौथ' माने बेयावसो मावहैजोबमोन आरो दा बेयाव माने सब गोरों गोरों मानसिफ्रा जमा जाहै टेक्नलजिखौ बांसिन नुनो मोनो जोंनि इण्डिया होननायाव आरो बेयाव बांसिन मानसिफोरा जोंनि साइडनि मानसिफोरा खामानि मावो गावनि बेथन मोननो थाखाय गावनि नांगौनि थाखाय बेयाव खामानि मावनानै गावनि रां खामायनो हायो बेफोरबायदि गोबां सुबिदा दं बे जायगायाव आंबो माने बे दैयावनो थांनानै एसे बेरायनोसो लुुबैयो माने खोनानो बेयावबो साफा जाया बा बारा गरम जाया बारा गुसु जाया होननानै मिथियो आरो सानाव गरम जायोनो होमबाबो खर' गुसु जायो बेखौ जों मिथियो मानसिफोरा फोरमायफैयो बे बे जायगानिखौ दा आंथ' मा होनबावनो आंनि होननाया माने बेयावनो उम जोब्बाय माने आं दंबावोमोन माबा मालाबाफोर सम मोनबा फोरमायलायनोसै।
औ नोंथां दे होमबा गोजोननाय थाबाय सावरायलायनानै नोंथांजों समाबो जानानै फैबाय जोंना।
औ